हेल'!
औ बिथां।
औ नोंथां खोनादोंना?
खोनादों नोंथां।
आचसा नोंथाङा फ्रिना दिनै?
अ फ्रियालाय फ्रिमोन बिथां।
अ नोंथां जाबायना नोंथां?
जाखांनायाथ' जाखांबायमोन बिथां ओंखाम जाखांनानै कारेन्ट गैयै नै जोंनो लामाजों बेरायबोदों बिथां नोंहालाय जाखां
अ जाखांबाय जाखांनायलाय बिथां। बिथांनि ओंख्रिफोरालाय मामोन बिथांना?
आदसा दिनै बयलारजों आलुमोन नोंथां।
आत्सा मोजाङानोथ' आंना माबासोमोन बिथां ओयो सवाबिनजों आलुसोमोन बिथां। उम बिथाङा फ्रिबाथ' मोनसे टपिक लाना फैदों आं बिथां।
आदसा फोरमायनो हागोन दे बिथां।
ओ फ्रि ना बिथाङा?
ओ बिथां
अ माले माने माने टपिकआनो जाहैबाय माने जों जेरै न'आवनो थायै थायै माने बेलेग गोजानाव थाङालासिनो बोरै जों फैसा खामायनो हायो माने बेखौ आरोना।
आदसा आदसा ओं बिथां बुं फोरमायनो हागोन बिथां।
आतसा मे बिदिनो आर ना माने जों न'आव थायो थायो माने माबोरै फैसा खामायनो हायो माने ना बिथां।
औ औ बिथां औ
न'आव थायै थायै जोङो गय बागान बा ओरै दाउ अमा फिनानै माने जेरै जों फैसा खामायनो हायो
उम
जेरै जों अमा फिसिबाथाय ओरैनो फियै फियै सय मास सात मासनि उनावहाय खेबसेनो गथा फैसा मोनहैयो जोङो। अमा फिबाथाय अमा फिनायावहाय जोंनो अमा फिसिनायाव नांगौ बा जोंनो गुन्दै नांगौ बा अफ्रि नांगौ जोंनो ना बिथां, उम अफ्रि थास' ओरैनो गुन्दै बेफोरखौ नांगौ जाहैयो माने जोंनो।
नंगौ नंगौ
अमा फिसिबथाय माने एथबां बारा खस्थ'बो जाया खस्थ' जायालासि नो जोङो माने इदिनो सय मास, सात मासनि उनाव जों माने ग था फैसा मोनहैयो जोङोहाय अमाखौ फेदेरनो हाबाथाय जोङो।
नंगौ नंगौ बिथां औ औ औ
अमाल' फिसिनायजों जाया माने जोङोहाय बोरमाफोर फिसिबाबो माने बोरमाखौथ' जोङोहाय बारा गोबावखौनो फिनाङा जों बोरमाखौ ओरैबाय दि माने जोङो गांसोल' जाहोनांगौ जाहैयो मानेना बोरमाखौहाय।
औ नंगौ बिथां औ
गांसो जाहोनानैनो माने जोङोहाय जोङो फैसा खामायनो हायो माने जोङो बोरमाजोंहाय माने गांसोल' जाहोनांगौ ओरै जोङो मोनहैयो जोङो दस फन्द्र' हाजारसो मोनहैयो जों मासे बोरमायावनो जोङो। ना बिथांनि माने बेखौनो माने रायलायनो होनदोंमोन आरोना माने आङो जेरै माने जोङोहाय आरो बोरमा अमाजोंल' जाया माने जेरै दाउफोर फिबाबो ना बिथां दाउ फिबाबो जोङोहाय जोङो माइरंल' सम सम सारना होनांगौ जोङो दाउनो। नोंगौना नोङा बिथां उम दाथ' दाउना दामाहाय सारिस' जाहैबाय सारिस'आव जोङोहाय ओरै मासेयावनो सेरसेे जाहैबाथ' जों गोगोम दाउ फिनो हायो जोङो
नंगौ बिथां नंगौ
उम आरो मासे बिमानानो मासे मानैल' जाया बुरजा फिसा जाहैयो। ना बिथां दाउदै खैथा दैहैयो बेजोंसो खोथा दाउआथ'।
औ नंगौ बिथां नंगौ।
बिदिनो माने जोङो न'आव थानानै बोरै फैसा खामायनो हायो जों बेफोरखौनो फिसिलाबायनानै फैसा खामायनो हायो जोङो एसे एनै। जेब्ला बोसोरै नङाबाबो जोङो मासे मास फैसा बेफोरजोंनो खामायनो हायो आरो नोङो बोसोरै बोसोरफोरजों फैसा खामायनोबाबो नोङोहाय ओरै गय बागान बा ओयो ओरै साफात बागान गायनानै जोङो फैसा खामायनो हायो गय
औथां नंनायालाय।
उम ओरैजाय जोङो गय बागान बानायबाबो जोङोहाय उम बोसोरैनो जोङोहाय गय खायखाय जोङो थ्रिस थाखा केजि पयथ्रिस थाखा केजि जोङो फानहरनो हायो
औ औ
गयफोरखौबो ओरैजायनो जों बिराद माने न'आव थायै थायैनो माने जोंहा बिराद सुबिदा दं माने नाथाय जोंनि मानसिफोरा बारा एथ'बां बिदि रोङा मान ना बिथां जोंनि बायदि माने ओरै साननो रोङा माने मावनो रोङा माने
नंगौ नंनायालाय बिथां जोंनिजों एफादि सानस्लाबा माने
थ' ओरैबायदि माने गय बागान बानायबाबो जोङो बोसोरैनो बिराद हाजार हाजार फैसा खामायनो हाहैयो जोङो माने
औ औ औ
बेखौ माने जोंनि मानसिफोरा बारा रोङा मानोना
ओ ओ
बेखौनो रायलायनो सानदों माने दिनै आङो माने फुरा माने ओरैज माने न'आव थानानै जोङो ओरैनो माने बारा मावालासिनो माने एसे एनैजोंनो जों माबोरै फैसा खामायनो हागोन माबायदि मावबाथाय माबोरायै खामायनो हागोन बेखौनो माने रायलायनो साननानै दोन नोंनाव फन खालामनानै बेफोरखौ खोनथाहरनाय जादोंमोनोना बिथां आङो
औ नंगौ मोजाङानो जादों बिथांनिजों गावजों गाव रायलायलायबासो मिथिलायगोन नालाय होमबासो बुजिलायगोन ओम
बेखौथ' रायलायनो साननानै नोंनाव माने बिथांनाव फन खालामनाय जादों माने ना दिनै आङो उ बेनोथ ओ जोङोहाय जोङो दाउ अमा मोसौ फिनानैबो जोङो बिराद फैसा खामायनो हायो जोङो न'आव थानानैनो
औ औ
जोङो माने गोजानाव थाङनो माने जोंना बारा दरखारानो गोलैया माने न'आवहाय दाउ अमा मोसौ थाबाथाय जोङो आरो मोसौ फिबाथ'ङोहाय मोसौखौहाय बोसोरावनो जोङो बिराद हाजार हाजार फैसा खामायनो हायो माने मोसौखौ हाथायाव लांना फानहबाथाय जोङो माने मोसौल' गिदिर गिदिर हालुवा माने मोसौखौल' गिदिर गिदिर माने गांसो जाहोनानै गिदिर गिदिरल' खालामनो हानांगौ माने ना बिथां
ओम जों मोसौनि
खौ ओ मोसौफोरखौ फिसिबाथ' आरो नोङोहाय हालुवा मोसौ फिसिबाथ' नोङो बिथाङा न'नि थाखाय मोजां जायो नों न'नि बारि खना खनला हालौनो हायो हालेवना नोङो मैगं खेथि मा माबि खिथि खालामनो हायो बिथां आरो नों खेथि खालामखांनानै नोङो बिथां नोङो फिथि खालामखांनायनि बिथां नोङो बा मोसौखौ नोङो फानहरनोबो हायो नों बिथां गिदिर गिदिर खालामनानै
औ औ नंगौ बिथां
ओ मोसौबो फैगोन बिथां फैसा आरो नोंना मैगं खेथि हालौ खना खन हालेवनानै मैगं खेथि खालामनो हायो बिथां ना बेफोरखौ थिखांनानैनो माने जोङो बिराद माने न'आव थानानै बिराद सुबिदा दङ नाथाय जों बारा रोंस' आसो मानोना बेफोरखौहाय
ओ जों माने जों सानहसवा बै जे जों मोनगोन बे फैसाफोरखौ जों इफोरखौ माने साननोनो हाख खवा जोङो बेफोरखौ जों सानबा जोंनाव दायो गोबां फैसायानो जाहैयो जों गय गय जोंनाव साननायानो खमबाबो गयखौल' जों गय खौल' गायनो सानो नाथाय बागान जे बागानावबो जोंनाव गोगोम फैसा मोनो बेखौ जों सानै हवा माने नारें बागान थाइजौ फोरखौबो गायलाबायना दोननांगौ थाइजौ दंफांफोरखौबो बिदिनो जेनेबा खुसेर फोरबो दङ जों इफोरखौबो गायनानै गोबां फैसा खामायनो हायो बोसोरावनो आरो गोरान खेथि गोरान खेथि खामनो हायो जों गावनि नो बे खावसे फिसा हा थानाय जायगायावनो जों खामायनोबो हायो। जों इदिनो गोबां फैसा खामायनो हायो माने नाथाय
औ।
जोंना बांद्राय माखासे मानसिफोरा सानैस' हाया बेफोर फैसाखौहाय। नंगौना बिथां?
औ बिथां बेनो बेनो। आंनाथ' बिथां माने खोन्थानो गोनाङाथ' बेनोसोमोन आरोना बिथां नाथाय बि बिथांनि खुगानिफ्रायबो एसे एनै माने खोनासंनो लुगैनाय बायदि जाबायमोनदा आं बिथाङा खोन-खोन्थानो होगोन नामा एसे?
अ बिथां खोन्थानोथ' हागोन बिथां गोबां बाथ्रायानो दं। फोरमायस' हायियावसो थालाङो बि फोरो जों गोबां जों गावनि जेनेबा जोंना न'आवहाय जागा गैयाबाबो जोङो इदिनो बन्दकफोर लानानै जों गायनो हायो। गायनानै गो-गोबां फैसा खामायनो हायो जों जों बोसोरावनो बोसोरावनो जोङो माबा खानानै फानहरनो हायो आरो बा गान गायबाथ' साबसिन बिथां मानोबा जोङो सप्ता सप्तायावनो खानानै जों फानहरनो हायो बुरजा गायबाथ' साब सिनबाव जोङो बागान बे बे बागाननि फैसाजोंनो इदिनो उनावहाय गिदिर माबा मोनसे खुलिहैनो हायो जों जे खुलिनानै गावनि उनावहाय गावनि थाखाय मोजांसिन जानाय बायदि गावनो गावनि
औ।
गावनि जिउवाहाय मोजां खुंलांनो बायदि बे जों बिराद मोजां मोजां जालाङो माने बेफोरजोंनो। बिथां नंगौना बिथां आरो जोंहाय आरो बिथां बुंनो थाङोबाथ' जे जोंनाव हा थाबाबो जोङो माइल' गायनाय जायो।
उम
माइल' गायनायजों जाया बिथां बे जों बे माइ गायनायाव जोङो गोबां खेथि खामनो हायो जोंहाय बे खेथिखौ खामै सहाया। जोंना माने माइ गायनांगौ बोसोराव बे माइखौनो जानांगौ बिदिल' नाथाय जों बे माइखौ माने जोङोहाय गायालासिनोबो जों गय गायनो हायो, साफात गायनो हायो, गोरान खेथि खालामनो हायो। नोंगौना बिथां? आरो जोंहाय
उम नोंगौ।
उम उम आरो गोरान खेथियावहाय जोंना बिराद माबा फैसा दं होनजायो बि थां मानोबा दानाथ' फायखारि ना न'आवनो नागिरफैसै न'आव ना-न'आव नागिर नागिरसो लांखासै बिथां दाना नंगौना नङा देलाय?
नंगौ बिथां नंगौ नंगौ बेथ' उम।
उम आरो जोंहाय बिदिनो न'आवहाय इफोरजोंनो फैसा गोबां खामायनो हायो जोङो सानै सानैनो आरो। बिजों लोगोसे जोंहाय बिदिनो
गयफोरखौ माने बिर-गिदिर गिदिर जायगायावबो हरनो हायो जों गय बिस्थुफोरबोथ' आरो। जायगाया बुरजा जाबाथ' जों मोजांसिनसो बिथां। नंगौना नङा बिथां आं फोरमायनो सानो। बिसिनोसै मानोबा जोंना सङाबो जानो हमबोगासिनो।
ओ बिथां।
बिथां आरो मा बुंबावनो सानदों माने आङो।
उम।
ए बिदिनो जेनेबा दे बिथां। उनाव जोंहाय मोजांसिन सावरायबावनो। साननाय बायदि माने साननो हानाय बायदि आरोना बिथां मोजां सावरायबावनोसै। दाथ' जोंना मानो ना।
उम।
जोंना समाबो जानो हमबोबाय नालाय बिथां।
औ बिथां बेनो बेनो।
औ दे बिथां।
औ बिथां बेखौनो माने आंबो। सावरायनो होननानै माने बेफोरखौनो सावराया होननानै माने फन खालामनाय जादोंमोन आरोना बिथांमोने।
औ नंगौ बिथां नंगौ मोजाङानो जादों बिथां।
औ बिथां समाबो जाबाय जोंना दे गोजोननाय थाबायना बिथां।
दे गोजोननाय थाबाय बिथां मालाबा लोगो मोनलायनोसै।
औ औ दे बिथां हमबा गोजोननाय थाबाय दे औ दे उम दे।